औ नोंथां खोनादों औ मोजां मोजां नोंथां।
ओ जों दा आखलनि बागै रायज्लायनोसै आरो नोंथां।
औ नोंथां रायज्लायजागोन दे औ
अ ओम जायखिजाया सुबुंनि सिनायथियाथ' आखलनि गेजेरजोंसो बेरखाङो।
औ नंगौ नोंथां।
औ गोसोनि नाजायो गोसोजों नाजायोब्ला सुबुङा आखलखौ दानानै लानो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
सुबुं जिउनि थाखाय जेरै गोनां बिब्दिनो आखलाबो गोनां। मानोना आखला जादों गोजौआव गाखोनायनि गोनां जांख्ला।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जादों मोनफ्रोमबो थांनानै थानायाव मानसिनि मावनाय दांनाय साननाय हनायनि गेजेरजों बेरखांनाय फाव
औ औ
ओम मानसिया संसाराव थांनानै थानाय समाव साफ्रोमबो समाव न'खरनि गेजेराव एबा समाजनि गेजेराव मावनाय दांनाय रायज्लायनाय होननायाव मानसिनि आखला नुजायो
औ नंगौ नोंथां
ओम बे आखलफोरनि गेजेराव बबेबा मोजां बबेबा गाज्रि
औ
सोरबा बिदिनो गाज्रि आखलनि जायो सोरबा मोजां आखलनि जायो
औ नोंथां नंगौ
जों आरो बिमा बिफानि बाथ्रा मानिनांगौ बिदिनो आखलखौ मोजाङै सोलोंना लानांगौ
औ नंगौ नोंथां
फोरोंगिरिफोरनि बाथ्रा खोथा मानिनांगौ
औ
आखलखौ जोङो मोजाङै दानानै लानांगौ
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ
औ
जों फरायनानैबो मोजां मोजां गियान आखल मोननो हायो
औ नंगौ नोंथां थारै नंगौ
जों बे ओ जों बेफोरखौ सायख'नानै मोजां गाज्रि खौ साय खना लानांगौ आरो
औ थारैनांगौ
उम मानसिया नाजायोब्ला आखलखौ दाननानै लानो हायो
औ
मोजां आखलखौ
औ औ औ
आखल आखला जादों गोजौआव गाखोनायनि गोनां जांख्ला दोहोनथा रांखावरिथा बेफोर जेबो नङा आखला मोजां नङाब्ला आखल मोजां नङाब्ला बिमा बिफानिफ्राय मोननाय नायख'नो हायि जाख'नो हायि दोहोनाबो साननैसो जोंनो जोबलाङो
मानसिया आखलावनो बायदिसिना दायाव गोग्लैयो दायनिफ्राय बारग'नो दोहोन फाननाङो औ सोरबाबा कल गाज्रिनि थाखाय दोहोनथासेयावबो जानो रोङा
औ नंगौ नोंथां
औ उम आरो आखल गारजिया बायदि
आरो आखल गाज्रि मानसिया बायदिसिना खामानियावनो
औ
जेरै बिदिनो गाज्रि माबाब्ला बायनानै गाज्रि बेसाद जायो
औ
बेफोरदि खालामनाया मोजां नङा।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
उम बेनिखायनो बुंनाय जायो सोरहाबा रां गोमादोंब्ला जेबो गोमायै मुस्रि
औ
नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ नोंथां औ आखलनि सोमोन्दै ना नोंथां? खोनादोंना नोंथां हेल' औ औ दा औ अब्ला आङो एसे जा रोंगौथि नोंथां
हेल' नोंथां अ नों खोनादों दे नोंथां अ
अ अ औ आ औ नोंथां। आखलनि सोमोन्दैथ' ओ गोबां बाथ्राखौनो नोंथाङा फोरमायखाबाय नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथांनि फ्राय बेखिनि बाथ्राखौ मोनथिनो मोनना जोबोर गोजोननाय मोनबाय। ओ दा जोंहा आखल आखल होनना बुङोब्ला जेरैबायदि नोंथाङा दानिसो बुंनाय बायदि आखलानो जोंनि जोंनि आ जों सासे सुबुंखौ सिनायो मानिफ्राय ओ जोङो बिनि मावनाय दांनाय हाबा हुखा लोगोसे ओ बिनि रायज्लायनाय फावफोरनिफ्राय। बा जोङो बिनि आखल आखुनिफ्राय जों सासे सुबुंखौ मोजाङै मोजां सुबुं ना गाज्रि सुबुं जों बेनिफ्राय सिनायो आरोना नोंथां।
औ औ
जेरैबायदिहाय जोङो गोबां ओ सुबुंफोरखौ नुनो मोनो गोबां गेदेर गेदेर सोलोंथाइ लानाय बा बायदिसिना गेदेर गेदेर अफिसार नाथाय जों खायसे बिथिङाव ओ बिसोरनि मानसिया गोजौ थाखोनिब्लाबो ओ गोजौ सोलोंथाइ लानायब्लाबो खायफानायाव माने बे आखल आखुफोरा गाज्रि जायो आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां।
नों मानसिया नोंथाङा बुंनाय बायदि जेसेबांखि गेदेर जा बा जेसेबांखि फरायना गोरों मानसियानो जा जुदि नोंनि आखला गाज्रिब्ला नोङो बास समाजाव नोङो मान सनमान होजानाय नङा ना नोंथां। बिदिनो रायखो रायखोमा जागोन। बिदिनो आरो दा बेफोरबायदिनो जोंहा फरायसा जिउआवबो जोङो सासे मोजां फरायसा जानो गोनांब्ला बा जों सासे गियाननि सुबुं जानो गोनांब्ला जों फरायनायजोंल' जानो हाया ना नोंथां।
औ
जों फरायनायजों लोगोसे ओ जों समाज साव गोरोबनो हानांगोन बा जोंनि आखल आखुफोरखौ जों मोजां खालामना लानो हानांगोन। जुदि नोङो सासे ओ फरायसाया हमना ला जोंहा सासे फरायसाया जोबोद फरायनाय मोजां जानानैब्ला मोजांब्लाबो नाथाय बिनि आखल आखुआ जुदि मोजां नङाब्ला बियो ओ बा फोरोंगिरि बा न'नि बिमा बिफा बा गामिनि रायजोनि गावनिख्रुइ गेदेरसिन सुबुं गावनि उन्दै सुबुंफोरखौ जुदि अननो रोङाब्ला बा मान सनमान होनो रोङाब्ला गाज्रि आखल जुदि बिसोरनि सिगाङाव दिन्थिब्ला बै फरायसाखौ जोङो सासे मोजां फरायसा होननानै बुंनाय जायाना नोंथां? बेनिखायनो जोंहा आखल आखल होनना बुङोब्ला बेनिखायनो जोङो सुबुं जिउआव बै आखला मोनसे बे जोबोद मोनसे गोनांथार आरो जोङो
औ
जायखिजाया खामानि मावनो गोनांब्ला जोंहा मोनसे डिसिप्लिन थानांगोन मोजा आ खल आखुजों जोङो मावनांगोन जेरै बादिहाय जों आ आथिखालाव नुनो मोनसै जोङा बर' लाइमोन बा बर' सिख्लाफोरखौ जों माबायदि नुनो मोनो बिदिनो बायदिसिना ससियेल मिडियाफ्राव बायदिसिना गाज्रि गाज्रि भिडिअफोर होलाबायनाय नुनो मोनो जों दानिया‌ ना नोंथां? जोङो रां रुफा आरजिनायनिखौ रां रुफा आरजिनो थाखायनो जों थाइसे थाइनै बेफोरनि थाखायनो जों मा नुनो मोनसै दा बर' हिनजावफोरखौ हाबा जानायानो जा बा बर' सिख्लाफोर जा बिसोरो माने गावनि गाननाय जोमनायखौ बायदिसिना गाननानै गाज्रि थासारिनि जोङो आखलफोरखौ दिन्थिनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनायफोरखो जों नुनो मोनसै ना नोंथां।
औ नोंथां।
उम बेफोरबायदिनो जोंहा जेरै बर' सेंग्राफोराबो बायदिसिना गारि उनुस सालायनानै गेदेर मानसिखौ मान सनमान होनायखौ जों नुनो मोनला। बिदिनो गेदेर मानसै बा फोरोंगिरिफोरनि सिगाङावबो बिरि सिगारेट जौफोर बायदिसिनाखो लोंथिंग्रा जों नुनो मोननाय जाबायना नोंथां? दा बेफोरबायदि थासारिया जोंनि समाजाव थारैनो गोहोम खोख्लैयो मानोना बेफोरखौ जोङो माब्लाबाबो सासे मोजां सुबुं होनना गनायना लानाय जानाय नङा। मानोना जोङा संसारखौ जोङो सालायनो गोनांबा जोंनि समाजखौ सालायनो गोनांबा नोंनि मावनाय दांनाय हाबा हुखा बा नोंनि आखल आखुखौ जोङो फोसाबना लाग्रोनांगोन नङा ओमबा नों
अ अ नोंथां।
जेरैबायदि सासे बिमा बिफा न'खरसेनि जा जा सासे गथ'खौ जोङा मोजां सोलोंथाइ होनो गोनांबा मोजां आखल आखु फोरोंनो गोनांब्ला जोंहा बेवहाय गिबियावनो जोंहा बिमा बिफानि आखल आखुआ जोंहा मोजां जानांगोन ना नोंथां?
औ नोंथां
जेरैबायथिहाय नों जुदि बिमा बिफानि आखल आखुवानो जुदि गाज्रिब्ला अब्ला जोंहा मा जागोन जोंहा फिसाफोराबो गावबा गावनि फिसाफोरखौबो जोङो मोजां गियान बा मोजां आखल आखु खौ जोङो फोरोंनो हानाय नङा ना नोंथां?
औ नोंथां।
औ माने जोंहा गथ'फोरा बा नोंनि फिसाफोरा नोंखौ जा नुयो बेखौसो सोलोङो नालाय ना नोंथां? जुदि नोंनि बा नोंनि आखल आखुआनो जुदि गाज्रिब्ला अब्ला नों निजिनि फिसाफोर खौ मा होनना फोरोंनो बा मा होनना नोङो सासे गेदेर मानसि खालामनो बेनि थाखायनो ओ जोङो आखल आखुखौ गावनि आखल आखुखौ फोसाबना लानांगोन। बेजों लोगोसे जोङो मा खालामनांगोन जोंनि समाजनि जा जोंहा गाज्रि थासारि बेफोरखौ फोजोबनो जोङो नाजानांगोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां
बिनिखायनो बेनिखायनो जोंहा बे आखल आखल आखुआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। आरो जोंहा सासे सु बुंखौ सासे सुबुंखौ समायना नुनो थाखाय जोंहा महर मोखाङाल' समायना जाबा जानाय नङाना नोंथां?
औ नोंथां औ
महर मोखांजोंल' जों सासे सुबा समायना जों सासे सुबुंङा समायना जानो गोनांब्ला बिनि आखल आखुआ समायना जानांगोन ना नोंथां
औ नोंथां
जोंहा महर मोखांङा समायना जाना मा जानो नोंथां बिनि आखल आखुआ जुदि गाज्रिब्ला मानसिजों रायज्लायनो रोंङाब्ला मानसिखौ सनमान होनो रोङाब्ला अब्लाना बे बेखौ जोंङो संसाराव रावबो बोजोबनाय नंङा
औ
बेनिखायनो जोंहा आखला जोंनि फरायसा जिउ बा जोंनि सुबुं जिउआव मोनसे जोबोद गोनांथार बाहागो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथांङाबो आखलनि सायावनो माबाफोर मिथिबावगौबा एसे फोरमायबावदों नामा नोंथां
अ
उम ओ सासे मानसिया मोजां आख मा होनो
औ
सोलोंना सोलोंना लानो रोंनांगौ जुदि बे सोलोंग्रायानो मोजां आखल गियान होन गैयाबोला बे मानसिखौ मोजां आखल होनो रोंङा
औ थारैनो नंगौ नोंथां
हो औ
खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां
औ
जुदि बियो गावनो मोजां नंङाब्ला बेलेग गुबुनखौ गावनि आखल लानो मोजां नंङाब्ला गुबुनखौ बियो
जेबो इदि बुजायनानै लाब जानाय नंङा गियानसो होनो हानाय नंङा आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ औ दा आं आंनो फंनैसो बुंनोसै ना नोंथां थां जे जेरैबायदिहाय जोंङो नै आखलफोरखौ जोंङो मानिफ्राय सोलोंनो हायोना नोंथां जोंङो आखल दानाय बेखौ जोंङो जोंङो सोलोंना लानो हायो जेरै नोंथांङा दहाय बुंनाय बायदि जोंङो आखलफोरखौ जोंङो बायदिसिना मोजां मोजां बिजाब फरायनाबो जोंहा सोलोंना लानो हायोना नोंथां
औ नोंथां औ
जेरै बायदिहाय जोंहा थाखोफोरावबो आखल दानायनि सोमोन्दै जोंहा गोबां फराफोरबो होनाय थायोना नोंथां बेफोरखौ जोंङो मोजांङै फरायना लानांगोन जेरैबायदिहाय आं एसे गोसोआव दंङो जोंहा थाखो गुआवनोाव मा दंङो मोन आखल दानाय होननाय नमल चन्द्र बर'नि मोनसे ओ जोंहा ओ आयदा दंङोमोन आरो थाखो गुआव ना आकल दानाय होननाय औ बिदि आखलखौ जोंहा माजोंबा माजोंबा रुजुयो खन गोनां बेगरजोंबो रुजुलायनाय मोनसे ओरैबायदि बाथ्रा दंमोन आरोना
अ
जेरैबायदि जोंहा मोनसे बेगर बा जोंहा मोनसे फिथाइनि बेगरा रज'नो गोनांब्ला बिनि सिङांव जोंहा खन थानांगोन नंङा होमबा जुदि फिथाइनि बेगरा जोंहा थेफा जायोब्ला बा सिङांव खन्थायाब्ला जोंहा फिथाइया जोङो बे बेगरखौ फोब्लाबो जोंहा मा जानाय नङा बेनि फ्राय जोंहा बिफां जानाय नङाना नोंथां जुदि फांसे बेगरा मोनसे बिफां जानो गोनांबा गेरेमसा बेहाव बे बेगरनि सिङाव गिबियावनो जोंहा खन थानांगोन नङा होमबा नोंथां अब्लासो दा बै खनानो जाहैबाय जोंहा बे खनखौ जोंहा रुजुनाय जादों मान सिनि आखलजों आरो ना नोंथां
बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबायथ' नोंथां
औ नोंथाङा समाबो जाबाय औ नोंथांजों रायज्लायना ज गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ बिदिनो ओ
खिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां
औ औ नोंथां दे
औ दे नोंथां